हेलौ
औ खोनादों।
औ नोंथाङा दायो मा खालामदों?
अ आं दायो ओरैनो फ्रियावनो दंथ'यो।
अ नोंथाङा फ्रियावनो दंथ'योबा आङो माबाफोरसो सोंनो सानदोंमोन आरोना।
अ सोंनो हागोन दे नोंथां।
औ माने नोंथाङा बे दालाय बर'फोरनि दालाय ट्रेडिसनेल ओंख्रि दंना जोबोद गोथाव गोथाव मिलौदो मिलौहाब मिलौहाबना
औ औ
बेफोरनि बागै माने ओंख्रिनि बागै एसे बुंफोरना हो हागोन नामा?
अ हानायालाय हागोन गुसुङैनो फोरमायनानै होनो हागोन आरो दा माने बांद्रायबो मिथिया आरो आङो औ माने बिदिब्ला आं बुंफोरनानै होनोसै
औ नोंथां।
औ माने बर'नि ट्रेडिसनेल ओंख्रि होननानैथि मिथियोब्ला जोङो बिदिनो जेरै अनलाजों दाउफोर औ बिदिनो सबायजों साम' आरो जेरै नारजि दोलोजों अमा मेजेम
ओम
औ आरो इदिनो जेरै
औ
लाफाजों नाथुर गोरान बेफोरखौ ओंख्रि गोबाब जानाय नुनो मोनो आरो ना माने ट्रेडिसनेल इदिनो,
औ
बिदिनो गोबां मैगंफोर जायो होमबाबो बेफोरखौ माने बांसिन माने बर'नि मुंदांखा ओंख्रि होननानै मिथियो आरोना।
औ औ
औ
ओमफ्रायो नोथाङा बेफोरखौ संनो रोंगौ ना रोङा जाखो।
रोङा अबेखौबा अबेखौबा रोङो आरो इदिनो।
औ बिदिनो मा माखौ संनो रोङो नोंथाङा एसे फोरमायना होदो मोनसे मोननैसो ओंख्रिनिखौ
अ इदिब्ला आङो सबायजों दावखौ एसे फोरमायनानै होनोसै।
औ
औ माने सबायजों दाउजों ओंख्रि जानोब्ला जोङो गिबियावनो माने सबायखौ औ माने सबायखौ हाथायफोरनिफ्राय बा दखाननिफ्राय बायनानै लाबोगोरनांगोन आरोना।
औ
औ बिदिनो लाबोनानै बिदिनो बेखौ सारायाव एसे एवथ्रमनानै हुख्रेमनांगोन आरो माने।
औ औ
औ हु-हुख्रेमनानै बिदिनो मोजाङै जावस्रोनानै लानांगोन। औ इदि आरो लाबोना नै माने जावस्रोनानै साफा खालामगोरनानै लानांगोन आरो।
औ
औ ओमफाय आरो बेखौहाय इदिनो माने दै माने दोबसि एबा सारायफोराव दैजोंहाय रुनाय नुनो मोनो आरो। दा माने औ खारै एसे होनानै अरदाबावहाय रुयो आरो।
ओं
आरो बिदिनो बे माने सम जों जानो लाबोनाय दाउखौ मोजाङै साफ फा खालामगोरनानै लानांगोन आरोना माने दै गुदुं फुदुंनानै बिदिनो खोमोर-गांफोरखौ फुनांगोन। बिदिनो साफा खिफोर गारनानै लागोरनांगोन आरो माने इदिनो आरो इदिनो माने गोदानानै लानांगोन आरो आरामनो सुनानै।
औ नोंथां।
औ ओमफाय बिदिनो बे बेदरखौहाय अरदाबावहाय माने साराय जनानै जेब्ला थावा दुङो अब्ला माने मोजाङै फियास फोर बानलु संख्रि बानलु होनानै एवनाय नुनो मोनो आरो दा माने एवथ्रबनाय नुनो मोनो। औ आरो इदिनो एसे एवथ्रबनाय दा मोनफ्रामोब्लाथाय इदिनो बै सबाय रुनाया
औ औ।
औ बेखौ माने सबायखौ रुनायखौ सागंजों साग्लिनानै मोजाङै गेब्लेहोनाय जायो आरो औ। ओमफाय इदिनो माने बे बेदर एवनायावहाय सम्बर होनाय जायो आरो माने बेखौ सबायखौहाय। औ इदिनो आरो उम मोजाङै खोबहाबना दोननानै माने हालदै मस्ला गासिखौबो संख्रि बानलु होफबजोबनानै मोजाङै जोबहैयो आरो।
औ।
औ इदिनोहाय उनावहाय दुन्दिया बायदि होनानै माने मोदोमफ्रु थ्रु खांना लाबोनानै जानो हायो आरो माने।
ओं।
औ माने बेफोर ओंख्रिखौ जा जानला मोनला जानाय नुनो मोना इदिनो मालाबा मालाबा समफोराव
ओ।
जायो आरो माने इदिनो आलासिफोर फैबा जानाय नुनो मोनो आरो इदिनो जेरै हाबा हुखाफोराव जायो औ माने इदियाव बाहायो आरोना बेफोर ओंख्रिखौ बां
औ औ नोंथां।
औ।
थिगानो बुंदों नोंथाङा जोबोद
औ अ अ नोंथांनावबो माने माबाफोर कुइसन सोंनो हागोन नामा नोंथां?
ओं नोंथां सोंनो हागोन।
अ बिदिब्ला माने बर'फोरा इदिनो मा मा बाथोनफोर जायो माने देनानै? जेरै गोबां जायोना बर'फोरा।
औ औ।
औ बेफोरनि सोमोन्दै गुसुङै फोरमायथिनो हागोन नामा नोंथां?
एसे एनैखौलाय हागोन नोंथां।
औ औ।
औ जेरै बर'फ्राथ' नाफामखौ जायो आरो नाफामखौ देनानै जायो आरो ना। बेयो बर'फोरनि ट्रेडिसनेल बाथोन आरोना जोबोद गोथाव।
औ नोंथां।
बेखौहाय इदिनो मानसि एबा सुबुंफ्रा दैमा एबा इदिनो गामिफ्राव गुरहैनानै लायो आरोना इदिनो मावा नास्राय फिथिख्रि ओमफायो खावै नास्राय गोरै ओमफाय मागुर बेफोरबायदिनो गामि खाथिफ्राव गुरनानै लाबोयो ओमफायहाय बेबदिनाफाम बाथोनफ्रावथ' इदिनो इसे फिसा फिसा नायासो मिलायो नालाय जेरै मावा फ्रा फिथिख्रिफ्रा बेफोरबायदि औ। औ ओमफ्राय बेफोरबायाददिखौ लाबोनानै मोजाङै सुयो आरोना सुस्र' फ'नानैहाय एसे इदिनो मुस्रि एबा सान्दांगाफ्राव इदिनो फोरानो आरो ना सान्दुंङावहाय
औ
औ ओमफ्राय बेफोरबायदि फोरोंनायनि उनावहाय बे नाया गोबाव बिदिनो सानथाम सानब्रैनि बेफोरनि उनावसो नाया रानो नालाय बिदिनो एसे एसे गोबाव सप्तासेफोर फोरानबासो ओमफ्राय बेफोरबायदि फोरानखांनायनि उनावहाय बियो मोजां मोजाङै रानस्रोबनानै मोजां जाबाथाय बेखौ बिदिनो देयो आरो ना औवा लेबा बिदिनो थौसिफ्रावहाय आरो बेखौ देरस्रोखांनानै उनावहाय एसे आमथा आमथा जाबाथाय बेखौ एसे सान्दुंआहाय फोरानफिनो आरो। आरामनो। ओ बेफोरबायदि फोरानखांनानैहाय इदिनो जायो आरो बिदिनो ओंख्रिफ्राव एबा सोरबा सोरबा इदिनो प्लास्टिकफ्राव बिदिनो खाथुमना दोनो आरोना भयामफ्रावबो दोनो बेफोरबायदि देखांनायनि उनाव दोननानै बेबायदिनो ओंख्रिफ्राव सोरबा सोरबा होदेरना जायो आरो बिदिनो मैथाफोरजों ओमफ्रायो खुमब्राफोरजों बिदिनो सोरबा सोरबा बाथोनबो जायो आरोना जोबोद गोथाव आरो बियो औ नोंथां एसेनोसै
औ नोंथां।
ओं
आरो इदिनो मा माखौ बाथोन जाजाबावो माने बर'फ्रा जेरै मैगं थाइगंफोरखौबो जायोना।
औ
औ जेरै ना बाथोनफोर
ओं
औ जेरै हालदै गोथांखौ जानाय नुनो मोनो।
ओं ओं हालदै गोदांखौबो जायोथ' आरो बावनासो दंमोन आङो।
औ जेरै ना गोरानखौबो बाथोन जायो।
ओं
औ
बिदिनो बाथोन जायो माइसुनद्रिफोरखौबो होफायो आरोना होफानायालाय अबावबा अबावबा माइसुन्द्रियाथ' जोबोद मोजाङानो देहाफ्राव देहाफ्रा बिदिनो थागद जायो आरो औ
नोंथाङालाय मा मा ना जानो मोजां मोनो नोंथां?
आङो बिदिनो नास्राय गोरै मागुर बेफोरखौ जोबोद मोजां मोनो आरो नोंथां। स्र' स्र'थारना नास्राय गोरैफ्रा
औ
औ
आरो बेफोर नाफोरखौ मा मा मैगंफोरजों जानाय नुनो मोनो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ एसे एनैखौल हागोन नोंथां माने बेफोर नाफोरखौहाय इदिनो सोरबा सोरबा सुबुंफ्रा इदिनो खुमब्राफोरजोंबो जायो ओमफ्राय मैथाजोंथ' बे मैथायाथ' बिदिनो खमनखा नालाय बांसिन मानसिफ्रा मैथाजोंसो जायो आरोना।
औ
औ ओमफ्राय होनबाबो सोरबा सोरबा इदिनो जालाबायोलै आलुजों नाबो जालाबायो बिदिनो खुमब्राजों नाबो जायो लाव जोंनाबो जायो जे जायखिया जाया संजाबानो जाला बायो नालाय नालाय बयबो बिदिनो होनबाबो नाथाय बे बर' फोर जाग्राफ्रा बांसिन मैथाजों नाखौ जानाय जायो आरो ना
औ नोंथां नोंथाङाबो माबाफोर
औ औ बिदिनो एसे एनैखौ सोंसै नोंथां
औ औ
उम नोंथाङा इदिनो फिथाइ सामथाइनि बागै एसे बुंफोरन होदो
माने माने नोंथां बुजायासै आङो?
माने फिथाइ सामथायाइ बिदिनो मा मा बिफां दङ मा मा माने नोंसनाव मा मा टाइपनि फिथाइ दङ ओमफ्रायो नों मा माखौ जानो गोथाव मोनो? बेफोरनि बागै एसे बुंफोररदो आरो?
अ माने आंथ' बांसिन आफेल आंगुर बिदिनो
औ
जेरै नासफुथिफोर माने तरमुस औ बिदिनो दालि बेफोरखौ जानो मोजांसिन मोनो आरोना बांसिन औ-औ जोंनियावहाय बिदिनो थाइजौफोर दं आरो माने स फारिफोर जेरै औ मैग्रि जि नारेंफोर बेफोर दं आरो माने बांद्रायबो गैया।
औ दे होमबा नोंथां दिनैनि थाखाय जाथ'सिगोन नामा?
औ-औ नोंथां दे बिदिब्ला।
औ-औ दे।
औ